ओ
आङो
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा फ्रियै दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानैसो सावरायनो नागिरदोंमोन आरो।
औ नंगौ नोंथां सावरायजागोन औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ आनि सावरायनो लानाय जि आयदा बे आयदाया जाहैबाय आबादारि आरोना आबादनि बागै आङो सावरायनो नागिरदोंमोन माने जोङो मा मा आबाद मावो बा मा मा बोथोराव मा मा आबाद जायो आरो आबाद मावनानै जोङो माबायदि मुलाम्फा मोनो माबायदि न'खर संसारखौ दैदेनलांनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै आङो सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां सावरायजागोन
दा होमबा आङो गिबियावनो होनग्रोनसै खोमा आरोना नोंथां। बिनि उनाव आं नोंथांनिफ्रायबो गेजेर गेजेर मिथिनो नाजागोन जेनेबा जोङो आबाद होनोब्लाथ' जोंनि बांसिन गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा आबादनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंफुंनानै थायो आबाद मावनानैनो आबादनि फ्राय ओंखारनाय जिखिनि फसल बेफोरखौ फाननानैनो माने ओ गावनि जि जिउ संसार बे जिउ संसारखौ दैदेनलाङो। गावनि न'खराव गोनां जानाय संख्रि बानलु थाव बेजों लोगोसे गथ' गथायनि फरायनाय खरसा बेफोरखौबो माने बानस'नानै लाङो नोङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ ओमफ्राय आं मिथिनाय बायदिब्ला जेनेबा जोंनि आसामाव स्निजि जौखोन्दोआनो बां बांसिन माने आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खुङो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
सायाव सोनारनानै ओमफ्राय आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा आबादा बेबायदिनो बोथोर लायै बोथोर गुबुन गुबुनुं मुंफोरबो होनाय जादों। जेरै खारिब फसल होननानै बुंनाय जायो खारिब फसला जाहैबाय जायफोर आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। इंराजि दाननि बायदि ब्ला माने जुन जुलाइआव मावो जायफोर आबादखौ जुन जुलाइआव मावो आरो बेखौ सेप्तेम्बर अक्ट'बर सोआव हाहैनाय जायो आरो। जुन जुलाइआव मावनानै सेप्तेम्बर अक्ट'बराव हाहैनाय जायो बेखौनो माने खारिब फसल बा खारिब आबाद बुंनाय जायो ओमफ्राय बे आबादनि बिदिन्थिफोरा जाहैबाय जेरै माइ जुखाम सयाबिन खुसेर कटन बेफोरो जाहैबाय खारिब फसलाव गोग्लैयो आरो नोंथां ओमफ्राय ओरै मोनसे रबि फसल जाहैबाय रबि फसला जाहै बाय ओ गोजां बोथोराव मावनाय आबाद जायफोरखौ जों गोजां बोथोराव मावो ओमफ्राय इंराजि दान हिसाबै ओरै अक्ट'बर नभेम्बर थाहैबाय नोंथां अक्ट'बर नभेम्बराव बे आबादखौ गायनाय बा फोनाय जायो ओमफ्राय मार्च एप्रिल दानाव बेखौ हाहैनाय जायो आरो ओमफ्राय बे आबादफोरनि मुं फोरा जाहैबाय ओरैनो बेसर मटर बुट बेफोरबायदि आबादखौ जों मावनाय जायो आरो नोंथां नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओमफ्राय जेनेबा जाय खारिब फसल बे खारिब फसलखौ माने जायखौ दैज्लां मावो बे आबादफोरनो माने दैनि गोनांथि जायो आरो ओमफ्राय हाफोरा सिदोमा जानांगौ जेरै माइ माइ आबाद फोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय जायो जिहेथु माइनो गोबांथार बेबायदिनो दैनि गोनांथि जायो ओमफ्राय दैज्लां बोथोरावसो अखा हायो नालाय दैज्लां बोथोराव अखानि जोहै माने माइ आबादफोरा दै मोननो हायो बेनिखायनो बे माइ आबादफोरखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो ओमफ्राय ओरै रबि फसल मटर बेफोरनो माने एसे जि आबहावा बेखौ एसे गुसुुनांगौ आरो बे गुसुनांगौनि थाखाय जोंना माने बेखौ ओ गोजां बोथोराव मावनाय जायो आरो म थर बेसरफोरखौ ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो जेनेबा बा बांसिनानो सा साख्रि मावनानै जायो ना आबाद मावनानै जायो आरो आबाद मावोब्ला मा मा आबाद मावनानै जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोथांङा,
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' गोबां सुबुङानो, ओ साख्रि मावना साख्रि मावनाय गैया नोंथां बेबायदिनो जोंनाव साख्रि मावनाय सुबुं होनोब्ला जोंनाव गोबां बारा गैया ओरैनो नोंथां आं बुं बुंनो थांनायाव जोंना जोंनि ओ जोंनि गामियाव ओ बेबायदिनो टेन बा जि जोनसो सुबुंफोरा ओ साख्रि मावो आरो नोंथां ओ बाखि थानाय सुबुंफोरा थ जोंना गोबां सुबङानो आबाद मावनानै जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ बेबायदिनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां दै दाथ' दैज्लां बोथोर बोथोर नङा होमबा नोंथां बे दैज्लां बोथोराव ओ जोंनियाव ओ माइ आबादखौनो गासैबो सुबुंफोरानो मावनायखौ ओ नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदि बिदिनो जोंनाव सुबुंफोरा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माइ आबाद मावनाय जायो जेरै जोंना ओ बेबायदिनो ओ रनजित रनजित माइ बेबायदिनो गोबां ओ बायसुमुथि बेबायदिनो खरमा अ अनजना बे बेफोरबायदि ओ माइ आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव नोंथां ओ बेबायदिनो आबाद मावोब्लाबो जोंना माइ आबाद मावब्लाबो गोबां खहा जायो आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलाव मानो होननानै बुंब्ला नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ खाथियावनो जोंना दैमा दं नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दाया बेबायदिनो दै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव, ओ बेबायदिनो उसिफावनानै दैबाना जानानै ओ जोंनि माइ आबाद खौ ओ गोबां खहा खालामो आरो बुखारना लांनानै गोबां माइ आबादखौ नस्थ थ' खालामनाय जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां ओ जोंना दैमाया जोंनि ओनसोलाव दैमाया गोबां ओ बेबायदिनो दैबाना जानानै ओ बालाखौ ओ दैमायाव थानाय बालाखौ जोंना औ ओ बेबायदिनो बुस्लिम बोनानै जोंनि हायाव दोनफायनाय दोनफायनानै जोंनि हाखौ आबाद मावनो हायि खालामनाय खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव आबाद मावाब्लाबो गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नों ओ औ बेबायदिनो जोंना ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां उ ओ हाखौ दैमाया खुख्लना लांनानै गोबां हाखौबो ओ नस्थ' खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
नो नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरानो आबाद मावनानै जाना जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव माइ आबादनि अनगायैबो नों थां ओ जोंनि ओनसोलाव फाथोनि आबाद आरो बेबायदिनो खुसे खुसेर आबाद नोंथां ओ बेबायदिनो ओ जोंनि ओन ओ बेबायदिनो जोंना औ बोग्रि बोग्रि आबाद नों थां ओ आथिखालाव ओ जोंनि ओनसोलाव मावनाय नुवाखै नोंथां ओ हो ड्रागनखौबो ड्रागन नोंथां ओ मावनाय नुदों जोंनि ओनसोलाव मावो ड्रागनखौबो बेबायदि गोबां आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां फाथो आबाद मावनानैबो जोंनि ओनसो सोलाव गोबां जिउ खुंनाय नुनो मोनदों आरो नोंथां माइ आबाद माइ आबाद मावनानै जोंनि ओनसोलाव जोङो माइखौ जोङ हानानै लाबोनानै ओ बेबायदिनो गोबां जायगायाव बा गोजान गोजान जायगायाव जोङो फानहरनानै गावबा गावनि न'खरनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ बुद ओ बेबायदिनो बुथुमनानै लानो बा बानायनानै लानो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां बे औ बेबायदिनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गासैबो सुबुं माहारियानो जोंनि ओनसोलनि हाथाय बाजाराव फानाय माइ फाननायनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि ओ गारि मथर जों लांनानै टाउन सहराव फाननानै गोबां रां बेसेनाव मुलाम्फायाव फाननानै जोङो गोबां रां बेसेन खामायनायखौ ओ नुनो मोन्दों आरो नोंथां
थारैनो नोंथां मो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ थ्रा मिथिनो हाबाय मोजां मोनबाय नोंथां उनाव आङो सोंबावगोन नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो नाजागोन दा नोंगौ थारैनो जोंनि
औ
गामि ओनसोलफोराव माने बेबायदिनो जिखिनि साख्रि मावनायनि अनजिमाया खम जायो आबादजोंनो बांसिनानो गावनि जि जिउ न'खर संसार बेखौ सालायलाङो दा नोंथाङा माइ आबाद मावनायनि बागै फोरमायबाय माइ आबादा गोबां खहा जायो जिहेथु दैमा दों नालाय दा जोंनि दिंबो बेबायदिनो माने माइ आबादखौ ओरैबायदि माइआ जिहेतु दै नांगौ नालाय माने बोथोरनि सो सायाव बांसिन आसा खालामनांगौ जायो आरो मिजिं थिनांगौ जायो अखा हायाब्लानो माने गैखाला माइ आबादा दा बेनिखायनो ओरैबायदि खालामबाय जोंनि साइदथिं माने माइ गायग्ला माइ गायग्रा फोथारफोरखौ माने माबा खालामबाय आरो मा होनो गयसो गायनो हमबाय मानसिफ्रा गय गायनानैबो गयनिफ्रायबो गोबांथार मुलाम्फा मोनो नालाय। दा गय आबाद जाहैबाय ओमफ्राय आं बेखौबो सानदों नोंथां। माने आथिखालाव समजों लोगोसे मुगाजों लोगोसे खारफानो थाखाय मानसिफोरा माने गोबां फसल दिहुननायनि गोनांथि दंसै बेनिखायनो आं सानो आथिखालाव जि गोदोनि मोनसे आबाद मावनायनि जि मावखान्थि। बेखौ गारनानै माने आथिखालनि गोदान मुगाजों खारफानो थाखाय इसेल' हायावनो गोबांथार फसल दैखांनो थाखाय जोङो मोनसे बिगियानारि आदबजों आबाद मावनायनिबो गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो नोंथां। दा बिगियान बिगियानारि आदब होनोब्ला जेनेबा जोङो मायबा मोनसे आबाद मावनायनि सिगांनो जि हायाव जों बे आबाद खौ मावगोन बे हाखौ माने जोङो आनजादसालियाव माने आनजाद नायग्रोनायनायनिबो गोनांथि आरो जेरै हमनानै ला जोङो मटरफोर मावगोन। बा खुसेरफोर आबाद मावगोन दा खुसेर आबाद मावनायनि थाखाय बे हायाव माने खुसेर आबादा जागोन ना जाया आरो खुसेरनो मा मा खनि संख्रिफोर नांगौ मा मा निउट्रियेन्सफोर नांगौ बेखौ जोङो आनजाद खालामग्रोनाया गोनांथार आरो बेबायदि आनजाद खालामोबा जोङो नोंथां गो माने जेसेबां मिजिं खालामदोंमोन बेबायदि फसलखौ मोननो हागोन आरो नोंथां आरो मोनसे बा थ्रा माने गलाय गथाय आबाद मावनाय। बे गलाय गथाइ आबाद मावनायाबो माने गोनांथार आरो माने इसेल' हायावनो जोङो गलाय ग थाय आबाद मावनायनि गेजेरजों गोबां मोननो हायो जेरै गय गायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
गयनि गेजेर गेजेर जोङो बेबायदिनो नारें खारजिफोर होफानो हायो। बा बेबायदिनो जोङो हाइजें बा हालदै नो हायो बेबायदिनो जोङो आनारसफोरबो गायफानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ दा नोंथांमोनि जों गय आबाद मावनाया माबायदि जेनेबा
औ नंगौ नोंथां ओ गय औ बेबायदिनो आथिखालाव जोंनि ओनसोलावबो गोबां गय आबाद मावनानैनो ओ बेबायदिनो ओ जिउ खुंगासिनो दङ नों थां जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुं आनो गय आबादखौ मावो बेबायदिनो गयखौ जोङो गायनानै दोनोब्लाथ' जोंना गया बोसोरावसो फिथाइ होयो नालाय नोंथां ओ बेबायदिनो जों गोबां बुरजा बा गायनानै दोनोब्ला गयखौ जोङो बोसोराव गोबां उम फिथाइ मोननानै गोबां बेसेन गोसायाव जों फानहरनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो गयाथ' जोंना आथिखालाव गोबां दाम गोसा जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां ओ बेबाय दिनो गोबां गयनिफ्रायबो जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। आरो गयनिफ्रायबो जोङो गोबां ओ बेबायदिनो रां खामायनोबा गाव रां खामायनानै न'खरखौ मोजाङैनो सालायलांनो हायो आरो नोंथां।
थारैनो नोंथां जोंना समा जाबाय दे नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांजों बिदिब्ला आबादनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंनि आयदाखौ दोन्थ'नायसै नोंथां।
दे नोंथां दे।
औ गोजोन्नाय गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों।